हेलौ औ नोंथां खोनादों नोंथां
अ ओमबा नोंथांजों मोनसे खोथा लायरायनोसो फन खालामदोंमोन आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायदिनि
नोथां बुंलाय
अब्ला जों दावबायनायनि सायाव एसे फंनैसो लायरायनोसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां जा-
औ ओरैनो नोंथाङा
अबे अबे जायगासिम दावबायफेरखांखो एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा
हागोन नोंथां हागोन हागोन दावबायनाय होनोब्ला जोबोद मोजां सावरायनो माने दावबायनाय होनोब्ला सासे आंबो दावबायनो मोजां मोनग्रा मानसि माने गावनि जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव दावबायहैनो थाखाय जोबोद मोजां मोनो बेबायदिनो ओ गोजानाव थाङा खैब्लाबो खाथि खालायाव थानाय जोंनि जेरै जोंनि भारत हादरजों नांजाबनानै थानाय ओ भुटान हादोर जायखौ ओ गेलेमफु सिटि होननानैबो बुङो ओ बैफोरबायदि हादोरफोराव दावबायहैनानै जोबोद मोजां मोनदों। जेरै ओ बै गेलेमफु एबा भुटान हादोरफोराव ओ बिथांमोना माबोरै थायो। माबोरै जायो बिथां बिथांमोननि जायगानि थासारिया माबाय दि
औ
नै बैफोरबायदि ओ बिथिंखौ नोजोर बोयोब्ला माने जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बुंनो थाङो ब्ला जोंनि ओ बि टि सि एबा आसामजों रुजुयोब्ला माने बिथांमोननि जायगाया जोबोद साखोन सिखोन माने जेरै जोंनियावथ' नुनो बुंनो थाङोब्ला एबा नुयो नुयो माने ओ गारि मथर सालायनाया ट्राफिकआनो ट्राफिक जायो। ओ जेबो रुल्स रुल्सफोरखौ फल' खालामनाय जाया नाथाय भुटान हादोर बायदियाव थाङोब्ला माने ओ गावबा गाव लामा गावबा गाव साइद बायदि सालायनांगौ आरो नोंथां। ओ गुबुन गुबुननि साइदजों माने सालाय फालायनो मोना आरो नों गुबुननि साइद जों बारस'योब्ला माने ओ सरखारि बाबै रांखान्थि एबा रां फाइनबो होनो गोनां जागोन आरो बेबायदिनो गुबुन ओ जायगा एबा हादोर फोराव दावबायनायनि मोजां मोनसे माबाया जाहैबाय जेरै जों जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौ जेरै लाइ गामसा आर'नाइ जेरै हिन्नजावसाफोरनि थाखाय दख'ना बैफोरबायदिखौ बै हादोरफोराव गाननानै थाङोब्ला माने बैसोरनि ओ मानसिफोरजों जों दिन्थिफुंहैनो हायो आरो माने बिथांमोनाबो जोंखौ सोंगोन नों र मा जायगानि ओ बेफोरबायदि सोंनायनि गेजेरजों माने ओ जोंबो एज ए बर' हारि होननानैहाय बर' हारिनि सिनायथि एबा गानग्रा-जोमग्रा ड्रेस होननानैहाय बै गुबुन जायगानो फोरमायथिनानै होनो हायो आरो नोंथां। आरो
दावबायनाय होनोब्ला जों बे दावबायनायखौ माने दावबायनायजों लोगोसे गोबां बाथ्रा सोलोंनो हायो माने मोजां मोजां नुफेरै बुस्थुफोरखौ नुबोयो ओ सोलोंनो मोनि बुस्थुफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो जेरै सोलोंथाइनि बिथिङावबो हमनानै लानो हायो मोनसे दावबाय नायखौ जेरै गुबुन जायगाफोरनि दावबायोब्ला बैफोरबायदि मानसिफोरा जोंनि साखा थियाव थानाय जेरै माबाखौनो बुंनोसै आङो दावबायनाय हिसाबै जोंनि मानास हाग्रामा खोनाबायना नोंथां?
औ खोनाबाय खोनाबाय।
बै मानास हाग्रामाफोर बायदियाव दावबायहैयोब्ला जेरै नुफेरि बुस्थुफोरखौ नुनो मोनो ओ लोगो जाफेरनो मानसिफोरखौ लोगो जानो मोनो जेरै गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दावबाय फै दावबायफैनायखौ लोगो मोनो आरो। जेरै अरुणचलनि फैनायखौ लोगो मोनो जेरै आमेरिका इउर'पियान एबा एसियान हादोरमाफोरनिफ्रायनो दावबायनायखौ ओ जोंनि मानास हाग्रामायाव दावबायनो खौ नुनो मोनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो दावबायनानै गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर नुनो मोनो बैफोरबायदि जिब जुनारनि बागै जायगानि बागै ओ बिजाबफोराव सेबखांनानै दोनोब्ला एबा दोनोब्ला एबा ससियेल मिडिया फट' खेबनायनि गेजेरजों सेबखांनानै दोनोब्ला बबेबा लाइब्रेरिफोराव लिरनानै जमा खालामनानै दोनहैयोब्ला बै गुबुन नि मानसिफोराबो माने जोंनि बे बि टि सि एबा आसाम हादोरा माबायदि एबा इण्डिया हादोरा माबायदि नै बैफोरबायदि ओ थासारिफोरखौ गुबुन जायगानि मानसिफोराबो माने मिथिनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो दावबायनायनि गेजेरजों माने गोबां ओ मोनफेरै बुस्थु सोलोंनो मोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो इजुकेसन एबा सोलोंथाइनि बिथिङावबो ओ लाफाफ लाफा जानो हायो नामा होननानै आंनि फारसे साननाय दं आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौं ओं नोंथां नंगौ।
नोंथाङाबो दावबायनायनि सोमोन्दै एसे बबेयाव दावबायखो माबायदि गोसोफोरखौ माबायदि मोनबोदों दावबायनानै बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां हागोन हागोन आंबो जेनेबा खाथि खाथि खालायावनो गोजानाव नङाब्लाबो खाथि खालायावनो एसे एनैखौ दावबायबाय।
औ औ।
जेरै आं मोनसे जायगायाव ओ नैबे डिसेम्बराव आं थांदोंमोन।
औ।
दिडसिम्बरावहाय आं थांनायावहाय आं थांदों अरुणाचलाव थांदोंमोन आं।
औ।
अरुणचल अरुणाचलथिंजाय हाबोबा माने ओरैबायदि अरुणाचल हाबजेननायनिफ्रायनो
औ नोंथां।
बायदि मोजां बिसोरनि जिहेथु थासारि जिहेथु माने जायगा लामानिफ्राय लाना ला लामानिफ्राय थांनानै माने सारि सारि दंफां हाजोजों बुंफबनाय।
नंगौ नंगौ।
बेसेबांनो दावबायलांगोन बेसेबांनो माने था माने माबायाहाय मिथिंगानि समायनाया माने साबसिननिफ्राय साबसिन हाम नुलाङो आरो जोंनि आसामनिफ्राय माने नायनो थाङोबा माने लामाफ्रा फिसा अब्लाबो माने हाजो जायगा माने जेसिबांसिम गोजौसिम दावबायलांगोन बेसेबांसिमनो माने आरो बरफबो मोनो बरफ गोलैग्रा जायगाबो दङ ओरैजाय अरुणाचल साइडआवहाय जिसेबां गोजौआव थांगोन एस सिबांनो गोजौसिम जालांगोन बेसिबांनो दंफां लाइफाङा खम जालाङो।
नोंगौ नोंगौ।
फोर माने बरफफोर नुनो थाङो आरो बेखौ अन्थाइजों बरफजों आरो फिनि बिसिनि माने कनभारसेसना बिराद मोजां। माने जिहेतु बिसोरनि कालसार ट्रेडिसनेल कालसार बिसनि माखासे जिहेथु माने फुजाफोर जायो बा माबा मोनसे फेस टिभेलफोर जायो माने बिसिनि कालसारफोरखौ नुनो थाङो आरो बेयावहाय। बिसिनि जिहेथु माने बिसोरनि मेन माबाफ्रा जाहैबाय मिथुन मिथुन बेदरखौ बिसोरो माने नाम बार अवान बेदर होननानै माने माबा खालामो आरो बेफोरखौ माने नुनो थाङो आरो बिसोरनियाव ने ओरैबायादि समायना रमायना जायगाफ्रा माने गुसु थासारिया मोजां आरो।
नोंगौ नोंगौ नोंगौ।
आरो मोनसे जायगा दावबायबावदों आङो जेरै ओरै वेस्ट कार्बि आंल'थियाहाय वेस्ट कारबि आंलंथि थाङोब्ला जोंनिया ओरै दब'खा जानानै थाङो। ओरै खेर'नि तेर'नि सेर'नि जानानै थाङो। बोजायबो बोराद मोजां माने लामाया इदिथ' जोंनि फ'र लाइन नङा ओ थु लाइनानो अब्लाबो माने ओरैबायदि मोजां फां लाइफां सारि सारि लामाफ्राव माने इदिनो मोख्राफोरबो लोगो मोनलाङो आरो मोख्रा लोगो मोनलाङो आरो गिदिर गिदिर खुसेर बागान लोगो मोनलाङो
औ औ।
लामायाव माने आरो लामाया एसे गेददा गेददि मोजां माने भिउआ मोजां आरो नायनो आरो जोंना वेस्ट कारबि आंलं थाङोब्ला लामायावहाय मोनसे मुंदांखा जोंनि दालमिया सिमेन्टनि फेक्ट'रिखौबो जों नुलांनो हायो।
नोंगौ नोंगौ।
आरो लामा ससेयाव जोंना खखा होननाय दै मोनसे दङ।
औ औ।
माने खखानि दैयाबो ओरैबायदि मोजां माने दैनि कालारनि गाबाब बोहैनाय गोथां दैनि दैनि कालारनि गाबा मान गोथां नायनो स समायना आरो गोबां दावबायारिफोर फैयो बिफोराव माने लावखार ओंखाम जाफैयो। बिदिनो बेरायफैयो। बेखौ बारलांनानैहाय गल फिल्ड होननाय मोनसे मोनो। गलफिल्डआव आं थांखांबाय आरो गलफिल्डआवबो ओरैबायाददि मोजां माने जिहेथु बिलो दङ बिलो बायदि आरो दै जमा जानानै थानाय माने ओरैबायदि साफा दैया माने बारा लेट थ्रा नङा आरो बिदिहाय।
नोंगौ नोंगौ।
माने फुरा साखोन सिखोन लाखियो लेथ्रा बारा खालामा। गोबां मानसि दावबायहैयो फोराव माने नाव दङ। गिदिर गिदिर नावबो दङ फिसो दङ माने जिहेथु सोरबा सोरबा फेमिलि लानानै थाङो सोरबाया लोगोफोरजों थाङो सोरबाया माने फोराव स्कुलनिफ्रायबो माखासे फोर सटुडेन्टफोर टिचारफ्राव माने बेरायनायफोराव लाङो
नंगौ नंगौ
गुबुन गुबुन जायगानि मानसि लोगो मोनो माने थासारियाबो मोजां। बारहावायाबो मोजां माने जिहेथु बिलो खाथि माने बारफ्राबो गोसो गुसु गुसु बार बारो माने थानो मोजां जायगाखौ माने ओरै बेबायदि मोजां नाङो मिथिंगाजों बुंफबनाय जेरै दाउ माने बारा दावरावबो गैया दाउसिन दाउला गाबनाय माने मोजां माने मोनसे फिलिंस फैयो आरो बेहाय औ बा नोंथाङा जिहेतु ओरजाय भुटानथिजाय बेरायहैफेरबाय ना? बिनि थासारिखौ नोंथाङा खोन्थानाय। थाखाय साबायखर बिथांसो नोंथांसो माने बिराद गोजोननाय मोनदों बि साइडनि माबाखौ मिथिनानै आरो।
ओरै फारसे अरुणचल साइडफोरनि खोथाखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां। अब्ला नोंथाङा जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां
औ औ नोंथां औ
औ
दे होनबा ना नोंथां उनाव लोगो मोनगोन।
औ नोंथां दे